औ खुलुमबाय नोंथां।
औ खोनादोना नोंथां।
औ औ खोनागासिनो आंङो।
नोंथाङा मा नोंथाङा मा खालामदोंमोन।
ओ दंङ आं ओरैनो। ओंखाम जाखांनायनि उनाव जिरायदों औ औ जाखांबाय आङो। ओ जोंहा। सिब्रु आलु ओमफ्रायो मा होनो दाउ बेदरमोन ओमफ्रायो थाइबें सा लाद ओमफ्रायो दावदै रुनायमोन।
जोबोरैनो गोथावमोन माथो।
औ औ नोंथाङा मानि सोमोन्दै सावरायनो सानदों?
आङो दिनैहाय आसामनि मिथिंगायारि सम्पदनि बागै एसे सावरायनो होननानै सानदोंमोन आरो नोंथाङा जु दि दसे सम होनो हायोब्ला। सावरायदेरनोसै खोमा औ औ जिथु जोंहा आसामनि मिथिंगायारि सम्पद होनोब्लाथ' जों आसामनि मिथिंगायारि सम्पद होनोब्ला जोंनो बायदिसिना जोंनि थासारियाव थानाय। जोंहा गुबै मोननो थाङो आसामनि मिथिंगायारि सम्पदखौहाय आसाम जोंहा गुबै मोनथाम बाहा गोआव राननाय जायो ओ मिथिंगायारि मिथिंगायारि सम्पद। आरो सुबुं सम्फद आरो सुबुं बानायनाय सम्फद बे मोनथाम सम्दखौ। जों मोननो थाङो गुबैयै। सम्पद होननानै बुङोब्लाथ' औ जोंहा जेरै थांनो हायो मिथिंगायारि सम्पद होननो होननानै बुङोब्ला जे जों बुस्थु मोनो मिथिंगानिफ्राय बेफोराव जों जेरै मिथिंगनिफ्राय सम्फद मोननो मोनो होननानै बुङोब्ला जेरै दै, बार आरो बिदिनो दंफां लाइफां बायदिसिना बेफोर बेफोरनो जादों मिथिंगायारि सम्पद आरो मिथिंगायारि सम्पदा औ सुंदयै बुंनो थाङोब्ला नैबेफोर आरो जोंहा गोबां बिदिनो बायदिसिना दं मिथिंगायारि सम्दनिफ्राय जोंहा गोबां गोबां रोखोमनि मोननो थाङो गोबां बिदिनो औ जोंहा बे दंफां लाइफांफोराथ' मिथिंगायासो होनाय नालाय। जोंनो जों मा जों गाव बानायनाय सम्फद नङा। औ जोंहा दैमा दैसा हाजो, हायेन बे गासैबो मिथिंगायारि सम्पाद आरो। आरो जों सुबुं सम्पद होननो थाङोब्ला जों जोंखौ होननो हायो आरो। जेरै जों औ औ मानसि। बिजोंहाय जोंहा। सुबुं सम्पद होननानै बुङोब्ला। जाय मानसिया बा गिदिर फरायनाय गोबां बिदिनो गोबां रोंगौथि थानाय। औ बेखौ सुबुं बे सासे गेदेर मानसि जाबा बेबो सम्फद होननानै जों मानियो आरो जेरै जोंहा। जिथु जोंहा साइन्टिस। गेदेरफोर गेदेमाफोरनि मुं थिसननो हायो जेरै जोंहा साइन्स बिगियाननि बागावहाय जों थांनो हायो सारिसाग सारायसाग आइनस्टाइनफोरनि बागै जोंहा बिसोरो बिसोरखौहाय जोङो सुबुं सुबुं सम्फद होननानै जों मानिनो हायो आरो। बा जों मानियो औ बेफोरखौहाय जों बिदि औ गेदेमाफोरनि मुं थिसननानै जों बा जों लानानै सुबुं सम्फद बा बिसोरो जिथु जोंनि थाखाय गोबां खामानि मावला बाय बेखायनो बा बिदिनो गोबां सासे गिदिर मानसि सुबुं जानो हायोब्ला जों बेखौहाय सम्फद होननानै बुङो अरो सुबुं सम्पद आरो आरो जोंहा मोनसे सम्पद औ मानसि बानायनाय सम्फद जेरै जोंहा मानसि बानायनाय सम्पद होनोब्लाथ' जोंहा गोबां रो खोनि मानसि मानसिया गोबां रोखोमनि बुस्तुफोर बानायलांबाय बा दाबो बानायगासिनो दं गोबां बिदिनो औ आरांगा, मासि, बिसना बायदिसिना बिदिनो गोबां बिदिनो न' फोरबो आरो गोबां रोखोमनि बिदिनो औ गोबांनो जोंहा गारि, मथर आथिखालावथ' गोबां बिदिनो बायदि रोखोमनि मानसिफोरा गोबां बानायनायखौ नुनो मोनो जोङो मानसि बानायनाय सम्पदखौहाय औ आरो गोबां जोंहा टेक्न'लजिनि जुग गोबां जोंहा बिदिनो टेक्न'लजिनि गोदै गोबां बिदिनो बायदि सि ना गोबां गेदेर गेदिर खामानिफोर आरो मानसि बानाय बानायनाय होनोब्लाथ' जोंहा गोबां बिदिनो जानबुं, कम्पिउटार, गोबां बिदिनो रोखोमनि उरां बायदिसिना गोबां रोखोमनि मानसिया दिहुननो हाबाय आरोखि मानसि बानायनाय सम्फद आं औ जोंहा औ बे आरो
आरो ओ जेरै जोङो बे बिनि अनगायैबो जोङो जेनेबा जोंथ' आबाद मावोना मिथिंगानि जेनेबा जोङो बेफोरनि गेजेराव जोङो मिथिंगानिफ्राय जोङो आबाद मावनानैबो माइ दिहुनो बेफोरबो मिथिंगानि सम्फदावनो गोलैयो खिन्थु मानसि बेखौ मा मानसिनि जोहै दिहुननाय जायो। आरो जोंथ' दाथ' आसाम आसामाव बयनिख्रुइबो मानि थाखाय मुंदांखा होनोब्ला जोंहा साहा आबाद नङा होनबा साहा आबादखौबो जों जोंनि आसाम आसामनियाव माने गोबां बिबाङाव मावनाय जायो। आरो जोंहा आसामाव मिथिंगानिफ्राय मोननाय बुङोब्ला जों जेनेबा जोंहा नैबे थाव सोदाङै थाव दिबगै आरो नैबे जोंहा खाथियावनो दङ ओ मा होनो धालिगाव धालिगावआवबो जोंहा बे थावखौ मोननाय जायोना जोंनि आसामाव बेफोरबोथ' जोंनि आसामनिफ्राय नो ओंखारनायना थावआबो बेबो जोंनि मोनसे आ आसामनि मा ने जोबनो थाङै सम्पद आरो जेनबा साहा आबादनि फाय जोंहा गोबां मुलाम्फाबो दं जेनेबा बे साहा आबादनि फ्राय जोङो जेनबा माखासे जेनबा ओरैनो बेखार थानाय गोबां सुबुंफोरखौबो जोङो मा जेनेबा ओ जिउआव थांनानै थानायनि थाखाय रां आरजिनानै ब्ला माबानो खामायनो हानो थाखाय जोंहा गोबां माखासे गैजा रोङिफोरखौ जेनेबा सहाय हो दों रां ओ बिसोरो जेनेबा बेयाव हाजिरा मावनानै बिसोरो जायफोरा साहा साहा बिलाइ खायो साहा बिलाइखौ नायो जोथोन लायो बिसोर बिसोरनि थाखाय माने खामानिबो ओंखारदों जेरै बे नै बे थावनि इन्डास्ट्रि बा फसंथानफोर बानायनायावबो जोंहा माखासे गोबां जेनेबा सुबुंफोरा जेनेबा बेयाव जोङो मावनानै गावसोरनि जिउ जिउ लामायाव माखासे रां आरजिनायनि राहा खालामनानै होदों जों मोनो नङा होनबा? बेनि मा ओ आरो माखासे दंबावो जेरै खेथि आबाद मावनायनिफ्राय जेरै जोङो गोबां सहाय मोनो जोंहा माइखौथ' जोंहा आसामाव माने गोबां बिबांनि मावखायो। आसामाव आसामाव माइखौ गोबां बिबाङाव मावो। जेरै- माइ आबाद मावनायनिफ्राय जोङो गोबां रां आरजिनानै लानो हायो। जानो थाखायबो जोंहा जों आसामनि सुबुंफोरा माइखौनो जाखायो नङा होमबा माइरं आमफ्रायो आरो गोबां आबादबो मावदेरो खालि माइल' नङा नङा । जेरै- ओ मैग-थायगं खौबोथ' जोङो मिथिं-मिथिंगायानि समपदावनो गोलैयो बेफोरो मिथिंगानि फ्राय मोननाय ओ जेरै गोबां रोखोमनि मैगंफोर जेरै- ओ-खुमब्राफोर, जोगोनार, जोगोनारफोर । ओमफ्रायो माखासे खांखिलर फान्थाव बिसोरबोथ' जों सुबुं-सुबुङा बानाय उम जेनेबा आबाद मावो आबाद मावनायनिफ्राय जोङो बे जेला फिथाइखौ मोनो अब्ला जों हा हाथायाइाव फाननानै मा मोननो रां आरजिनानै लानो हायो । नङा होनबा?
औ-औ-औ नंगौ
आरो बेनि अनगायैबो नोंथाङा माबाफोर मोनथिबावोबा फोरमायदो ।
जोंहा माखासे जा बुंनांगौ बुंखाबाय बुंनायालाय सुंद'यै । थेवब्लाबो जोंहा औ आसामनि मिथिंगायारि सम्पदखौ जोङो बुंनानै फोजोबनो हाया । बायदिसिना गोबां रोखोमनि नि जोंहा बिदिनो सम्पद दङ । जोंहा गोबां बिदिनो गोबां गिदिर-गिदिर सम्पद दं। जोंहा जेरै- काजिरङा काजिरङा हाग्रामायावहाय जोंहा गं थसेल'-थसेल' गं थानाय गान्दानि थाखाय जोंनि आसामा नोगोद जोबोरैनो मुंदांखा बेबो मोनसे जोंनि आसामनि सम्पद, नङा होमब्ला?
औ बेनि अनगायैबो जोंहा ओरैजाय नैबे बाक्सायाव दङ' । मा होनो मानास नेसनेल पार्क बेबो मुंदांखा ना बेबोथ' जोंनि मिथिंगायारि सम्पद नङा होनबा?
जोंहा ओरै काजिरङा हाग्रामायाव जोंहा बुंनो थाङोब्ला थानाय गान्दाल' नङा जोंहा बेयावहाय गोबां रोखोमनि जुनादफोर मोननो थाङो । जेरै- जों होननो थाङोब्ला सिंह, मोसा गोबां बिदिनो आरो मैदेर फोर आरो सनाथि मै सनाथि मोख्राबो मोननो थाङो जितु औ गोबाङैनो मुंदांखा सनाथि-सनाथि मोख्रायाबो आरो जोबोरैनो
आरो उम-उम बेनि अनगायैबो दाथ' गोदान गोदान मेरला ओरैजाय सिखना जोहोलाव माबाबा पार्कबो बानायगासिनोना बेबोथ' जोंनि आसामावनो गोलैयो । आरो ओरैजाय गसाय गैयिबो जोगनिया जेन'बा रायम'ना पार्क फोरबो जाबायना । बेफोरबो जोंनि माने आसामनि सम्पदावनो गोलैयो ।
औ
आरो जोंनि माखासे मा बुंबावनो ओ जेनेबा बेफोरावबो जोंनिया मैदेरनि अनगायैबो गोबां जुनार मोख्रा आरो मा होनो दाउरायफोरबो मोनोना दाउराय हाग्रानि नि हांसोना मा होनो बेफोरखौबो मोनो ओम औ औ आरो माखासेया नोंथाङा बुंदो
जों हा बुंनांगौआथ' बुंखाबाय आरो बिदिनो गोबां रोखोमनि सम्फदफोर मोननो थाङो जोङो गोबां बिदिनो जों गिदिरगिदिरल' नङा गोबां फिसा-फिसा सम्फदबाबो आसामनि मोनसे सम्फद म्पद जों जोंखौ बेफोरो राय जो जानायाव मदद खालामो जों जेरै बुंनो थाङो गोबां बिदिनो सम्पदफोर औ जोंहा गोबां बिदिनो गयफोर बायदिसिना गायनानै लायो न'फोरावहाय मिथिंगानिफ्राय मोननाय आरो बि फोरबो ओमफ्राय जोङो जोलै बारायनानै बा बेफोरनिफ्राय मोननानै जों गास्लायनानै मोजाङै गायनानै लायो जे इयुनावहाय बेफोरजों जों रां आरजिनो हायो जोंहा गोबां बिदिनो रां आरजिनो हायो गयफोर गायनानै आरो गोबां बिदिनो बायदिसिना जों बिदिनो
दैमा दैसानिफ्रायबोथ' जोङो गोबां माबानो हायोना आरो आं आरजिनो हायो जेनेबा जों जोङो दैमानिफ्राय मा होनो जोंनाथ' गोबां गिदिर-गिदिर दैमा दंना बुरलुंबुथुर थुर दङ ओ बुर आरो ब्रह्मपुत्थ्र होनोना जोंथ' बेख खौ बुलुंबुथुरबो होनो आरो ओजोंहाय जोंनि नैजों मानास आमफ्रायो आइ आइबो दंना जोंनिया बेफोर दैमाफोरनिफ्राय जोङो मा मोननो हायो जेनेबा माखासेयाथ' जेनेबा ना ना फोर सारनानैबो जिउ खुंगासिनो दङ बेफोर बेफोरबो जोंनि जिउ सु सुबुंनि जिउ खुंनायाव गोबां हेफाजाब होदों लोगोसे जोङो दैनि ओ साम्फा दैनिफ्राय मा मा मोननो हायो जोंहा ओ बाला बे बालाखौ जोङो मायाव मायाव बाहायो होनबा न' लुनायाव माखासे माने बिसि बेफोर बालाफोरा न' लुनायनि थाखाय जोबोद मोजां हेफाजाब होयो न' लुनायाव आमफ्रायो बे बेफोर बालाफोरखौ जेनेबा फाननानै फाननानैबो गोबां माने रां मोनोना आरो मा होनो ना नायाथ' ना जोङो नाबो हमनानै मोननो हायो आरो बेफोर थ' फाननानैबो जायो दै दैनिफ्रायबो जोङो गोबां माखासे जोंखौ आसामनि दैमा दैसाफ्रा जोंखौ सुबुं माहारिनि जिउ खुंनायाव गोबां हेफाजाब होग आरो बे मिथिंगानिफ्राय मोननाय बेफोरथ' मिथिंगानिसो ना सम्फद सम्फद आमफ्राय जेनेबा जों माखासेखौ जोङो अन्थाइफोरखौबो जों अबेनिफ्राय बुथुमनो मोनो दैनिफ्राय नंगौना नङा बे मा होन जोंनाथ' नैबे ओरै जाय आइ आइनि एसे खर'आ थाङोबा माख्रा माख्रा दैमोनोना बेयावथ' गोबां अन्थाइ अन्थाइ जेसेबां गोबां गोबां अन्थाइ जेनेबा जोंनि न' लुनाय बिल दिं लुनायाव बाहायजानाय जेसेबां ओ अन्थाइफोर बेफोरखौ जोङो मानिफ्राय मोनो बे बेफोर दैमानिफ्रायनो बुथुमनानै लाङो नङाथे बेफोरखौ जों न' लुनायाव बाहाय थायो गिदिर गिदिर
औ हेल' हेल' हेल'
हेल' खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
औ औ जोंना समा जाबायमोन।